औ
औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
ओ आ नोंथांखौ ओ कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों गोनां आयदा सावरायलायनो होननानै नोंथांखौ कल हरनाय जादों नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन दे।
औ औ दा जोंहा सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय जों जानखि जोंनि थांनानै थानाय बेलायाव सुबुं माहारिया गावनि देहाखौ माबोरैहाय जोथोन लानांगौ मा जोथोन लानांगौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन।
औ नोंथां आं फोरमायनोसै। नोंथाङा गोबांथार माने गोनां मोनसे आयदायावनो सा सावरायनो थाखाय नोंथाङा ओ जि आयदा दिहुनबाय बे आय दाया गोबां गोनांथार आरो बे आयदानिखौ दिहुननायनि थाखाय नोंथांसिम साबायखर बावबाय दा नोंथाङा जेरैबायदि बुंबाय दिनै जोंनि थांना थानायनि थाखाय जोङो जोंनि देहाखौ माबायदि जोथोन लानांगौ होन्ना बुङो नोंथाङा जेरैबायदि जे सावरायनो थाखाय आंखौ थिनबाय नङा होमबा दिनै जोङो देहाखौ दिनै जोथोन लानांगौया दिनै जोंनि बयनिसिम माने गिबिसिन माने जोंनि जि मोनसे रेसपनसिबिलिटि नङा होमबा नोंथां बिनि दिनै जुदि जोंहा देहायानो जुदि जोंहा थिग नङाबाबा जोंनि देहायानो जुदि मोजां नङाबा दिनै जोङो माबायदि जोङो जिउआव जोंनि थांना थानायनि थाखाय य जोङो खामानि मावनो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
दिनै जुदि जोंनि जे देहायानो माबा मोनसे नोरजिया जाना थायोबा बा जोंनि देहायानो जुदि माबा मोनसे जोंनि देहायाव जुदि आंखाल जानानै थायोबा दिनै जोङो जोंनि जि सानफ्रोमबोनि मावनांगौ बेखौ आं बेखौ माने आ गोहो मावनो हागोन होननानै आं साना आरो ब्र'।
औ औ नंगौ।
औ दिनै जोङो जोंनि देहाखौ जोबोद जोथोन लानांगौ दिनै जोथोन लानायजों लोगोसे दिनै जोङो गोबां साफा साब सिखोनै थानांगौ नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ।
दिनै दिनै जोंनि जि फिजिकेल जि बोलो दिनै बे फिजिकेल बोलोआबो दिनै थानांगोन नङा होमबा नोंथां। दिनै जोंहा जुदि फिजिकेल बोलो गैयाबा दिनै जोङो खामानि मावनो हानाय नङा। नङा होमबा नोंथां आरो दिनै जोङो साफा सिफ सिखोनै थानांगौ मानो होनना बुङोबा जुदि जों साफ सिखोनै थायाबा दिनै जों गोबां बेबायदिनो बेरामफोरबो दिनै जोंनि मोदोमाव जानो हागोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ दिनै जोङो साफा सिखोन थायाबा दिनै जोंनाव गोबां बेबायदि माननाय बेमारफोर जानो हागौ बा मोदोमाव बेफोरबायदिनो दब्राफोर जानो हागौ बिभिननो धरननि बेमार जानो हागौ आरो नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो आं सानो दिनै जोङो जोंनि जि मोदोम बे मोदोमखौ गोबां जोथोनै लाखिनांगौ आरो दिनै बे जो जोथोनै लाखिनो थाखाय आं सानो जे जोंनि सुबुं माहारिफोरा दिनै सानफ्रोमबो माने गावनि मोदोमखौ जाहाथे मोजाङै लाखिनो थाखाय गोबां बेफोरबायदिनो गेलेनायानो जा बा खारनायानो जा बा थाबायनायानो जा बा बिभिन्न' धरननि बेफोरबायदिनो माने खामानि मावनायजों लोगोसे जायफोर खामानिया माने जोंनि देहाखौ माने साबसिनै बा हामसिन हामसिन हामसिननाय खामानि मावो बेखौ माने खालामनांगौ होननानै आं सानो आरो नोंथां मानो होनना बुंबा दिनै जोंनि देहाया जुदि दुरबल जायोबा एबा जोंनि देहायाव जुदि बोलो गैया जायोबा दिनै जोङो जोंनि देहायाव गोजोननाय थानाय नङा नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नंगौ
आरो जुदि जोंनि देहायाव जुदि गोजोननाय गैयाबा दिनै जोङो मोजाङै जोंनि खामानिफोरखौ मावनो हानाय नङा आरो नोंथां औ नोंथां बेखिनिखौनो आं फोरमायबाय नोंथाङाबो एसे फोरमायदो
औ औ नोंथाङाथ' गोबां खोथा बुंलांबाय जोंनि देहानि जोथोननि बागै
जोंहाथ' देहा होननानै बुङोब्लाथ' थांनानै थानायाव जोंनि सुबुं माहारिया थांनानै थानायाव बायदि रोखोमै देहाखौ जोथोन लाखिनांगौ जायो नोंथाङा बुंलांखानाय बादिनो जोंहा ओ देहाया मोजाङै थायोब्लासो जोङो मावनानै दांनानै ओ जानो हागोन नङा होमबा जों सुबुं माहारिया थिग बेबादिनो जोंहा देहानि जोथोन होननानै बुङोब्ला जोङो बायदि रोखोमै देहानि जोथोन ओ लानाय नुनो मोनो जेरैहाय जोंहा ओ नांगौ बादियै जोङो जाग्रा ग्रा आदार जानांगौ नङा होनबा औ सम बादि बिदि जोङो जाग्रा आदारखौ बाहायनांगौ बायदि बायदि दा बेनि बेलायैनो जोंहा जोङो जोंनि ओनसोलावथ' बांसिनखौनो ओंखाम जानाय नुनो मोनो नङा होमबा
औ नोंथां नंगौ
जों लोगोसे जोंहा बायदिसिना रोखोमनि मैगं थाइगं जों जानाय नुनो मोनो नङा होमबा ओंख्रि ओंला भाजि जेरैहाय जोंहा ओ देहानि मोजां होननानै बुङोब्ला दालि मैगंफोरावथ' जोंहा गोबां रोखोम नि गोबां बिबांनि प्रटिन मोननो हायो नालाय मैगं थाइगंफोराव थिग बे रोखोम रोखोमैनो जोंहा बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं मोजाङै जानांगौ जायो जोंहा जेरैहाय मैगं थाइगं होनोब्लाथ' जोङो आथिखालाव नुनो थाङो जोंनि देहानि बेलायावनो बुंनो थाङोब्ला जोङो जोंनि मैगं आथिखाल न'फोरावनो जोंहा मैगं थाइगं गायनानै जानखि जिबियारि हासार बाहायनानै जोङो मैगं थाइगं गायनानै बेफोर मैगं थाइगंखौ गायोब्ला जायोब्ला जोंहा जोंनि देहाया थारैनो जोबोर मोजांडै़ थागोन नङा होमबा
औ नोंथां नंगौ
औ नाथाय जोङो नुनो मोनबावो गो आथिखालनि दिनाव खायसे खायसेखौ गोबां बिबांनि रासायनिक हासार बाहायनानै मैगं थाइगंनि आबाद मावनाय नुनो मोनो बैफोर आबादफोरावहाय रासायनिक हासार बाहायनानै जानोखि ओ आबाद मावनानै बै आबादनिफ्राय मोननाय फसलफोरखौहाय फिथाइ सामथाइफोरखौ मैगं थाइगंफोरखौ जायो जोङो बेफोरखौ जायोब्ला जोंनि जानोखि देहा बेफोर देहाया गाज्रि रोखोम नुनायखौ एबा गाज्रि जानायखौ एबा खहा जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा थिग बे बे लागैनो जोंहा बेफोरखौ नोजोर लाखिनानै जोङो हानाय मानि न'आवनो ओ हाथाय बाजारनिफ्राय मैगं थाइगं बायनानै जाफैयालासिनो न'आवनो जाखिनि हायो गायनानै जोंहा जानाया मोजां मानो होनोब्ला जोंहा न'आव लायनानै जानाया गोबां देहानि थाखाय मोजां नङा होमबा औ थिग बेबादिनो जोंहा साखोन सिखोननि बेलायाव बुङोब्ला जोंहा जा जोंहा माबा मोनसे जानायनि सिगां जोंहा बै जामुंखौ जानायनि सिगां जोंहा आखाइफोरखौहाय मोजाङै दुगैस्रां लोबस्रां साबोनजों सुनानै जोंहा माबा मोनसे आदार खौ जानांगौ जायो नङा होमबा मानो होनोब्लाथ जोंहा गोबां बिबांनि खामानि मावनायनि गेजेराव बै आखायावहाय बायदि रोखोमनि बिजानु बेक्ति रियाफोर नांथाबना फैयो नालाय बेनिखायनो जोंहा ओ आखाइफोरखौ साब सिखोनै सुनाया मोजां आरो आखाइ साब सिखोन खुन सुनायनि अनगायैबो जोंहा आदारफोरखौ मोजाङै थिनानै जानांगौ मानो होन होनोब्ला जोंहा बायदि रोखोमनि एम्फौ एनला नांला सिदला ओ जोंहा जाफैयो बेनिखायनो जोंहा मोजाङै जोथो थोनै साब सिखोनै जोंहा ओ बैफोर मुवा फोरखौ थिनानै खोबनानै दोननांगौ नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ औ दा बेनि अनगायै जोंहा गान्नाय जोमनायनि बेलायावबो बुङोब्ला जों हा मोजां रोखोमै आ जिफोरखौहाय सुफा सुफा जोंहा गाननांगौ जायो
औ नंगौ नोंथां
फैदोंब्ला जोंहा बेफोरखौ सुनानै गाननांगौ जायो मानो होनोब्ला जोंहा गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायजोंनो जोंहा गोबां रोखोमनि देहायाव बेमार सोमजिनाय खौ नुनो मोनो नालाय जोङो बेनिखायनो जोंहा नांगौ बादि जोथो थोन लानानै जानांगौ लोंनांगौ गाननांगौ जोमनांगौ आरो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
औ औ दा बेनि अनगायैबो जोंहा गुबुन फारसेथिं नायहरोबा देहानि जोथोन होनो जेरैहाय जोंहा फिथाइ सामथाइनिफ्राय बेदर ना बायदिफोरनिफ्राय जोंहा नांगौ रोखोमनि नांगौ बिबांनि जोंहा भिटामिनस मोननो हायो नङा होमबा
औ नंगौ।
औ औ दा बैफोरखौ जानानै जोंहा जोंनि देहायाव एबा सावस्रियाव गोबां बिबांनि हेफाजाब मोननो हायो जोङो एबा भिटामिनस प्रटिनस बायदिफोर मोननो हायो बेफोरखौ जानांगौ जोंहा ओ नांगौ रोखोमनि जानांगौ नांनायनि बारा जानाङा अब्लासो जोंनि देहाया ओ नांगौ बादियै ओ मोजाङै थागोन थिग बेबादिनो बेफोरखौ नोजोर होनानै जोङो आ नांगौ रोखोमनि जानांगौ जामुं जानांगौ बायदि बायदि दा बेनि उनावहाय जोंहा ओ देहानि जोथोन होननानै बुङोब्ला जों जोबथारनायाव मोनसे बुंबावनोसै आङो जोंहा देहाखौहाय जोथोन लानो थाखाय जोंहा ओ खारनांगौ बारनांगौ बायदि रोखोमनि गेलेमु गेलेनांगौ नङा होमबा? बा औ औ। ओ खारनाय बारनाय बायदि रोखोमनि गेलेनाय गेलेब्लासो जोंनि देहायाबो गोख्रों थायोना। बेनिखायनो जोंहा बेफोर खामानिखौ मावलांनांगौ बेनो आंनि बुंनांगौआ दा नोंथाङाबो एसे फोरमायबावनो हागोन नामा? जानाखि जोंनि देहाखौ माबोरैहाय जोथोन लाबोनांगौ?
औ नोंथाङाथ' थारैनो गोबां फोरमायबाय नोंथाङा ओ जि आदार जानायनि बागै फोरमायबाय नोंथाङा ओ माफोर जामुंखौ जों जाबाथाय जोंहा देहायाव नांगौ बोलोखौ मोनगोन नोंथाङा फोरमायबाय। आरो नोंथाङा जि आथिखालाव जि मे आबाद गुबुन गुबुन माने आबादारिफोरा माने नोंथाङा जि आथि खालाव बुंदों जे गोबां बेबायदिनो हासार होनायजों लोगोसे बिथांमोना जि आबाद मावो आरो बे आबाद मावनायखौ दिनै जोङो सुबुंफोरा जानायजों लोगोसे दिनै जोंनि मोदोमाव ओ जि एफेक्ट खालामगासिनो नोंथाङा बिनि बाथ्राबो बुंलांबाय ओ नोंथाङा गोबां बेबायदिनो दिनै देहानि जो थोननि बागै नोंथाङाथ' गोबां बाथ्रा बुंलांबाय नङा होमबा आरो नोंथांनि बुंनाय बाथ्राफोरा गासिबो सैथो‌ नोंखौ दिनै जोङो आथिखालाव नुनो मोनो ओ गोबाङै माने आबादारिफोरा दिनै बेसेबां बिथांमोनहा जि आबाद खालामनायाव दिनै गोबां बेबायदिनो ओ बिथांमोननि जि थ' जि आबाद आबादनि जि मुवा बे आबादा जाहाथे थाबैनो जाहाथे देरनाय बा थाबैनो जाहाथे बेफोरो जाहाथे मोजां गाब लानाय बायदि दिनै बिथांमोना गोबां दिनै हासार होनायखौ दिनै जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ
ओ आरो दिनै बेफोर मुवाखौनो दिनै बिथांमोना हाथाय मेलाफोराव फाननाय जायो बा गलाफोराव फाननाय जायो नङा होमबा नोंथां आरो दिनै बेफोरखौनो दिनै जों सुबुंफोरा दिनै बायनानै जुदि जों बेफोरखौ जुदि जोङो जायोबा दिनै जोंहा देहायाव गोबां खहा जायो नङा होमबा नोंथां।
जायो जायो नंगौ नोंथां।
ओंखायनो आंबो सानो नोंथां जे दिनै जों गाव गावनो जों गाव गावनि न'आवनो बा जों गाव गावनि बारियावनो जोङो जुदि हायोबा जों गावनो गाव जु जि जों आबाद मावनानै जोंनि ओ जानायनि जि मुवा बेसादफोर बेखौ जों गाव गावनो जि जुदि जोङो ओ मावनो हायोबा दिनै जोंनि थाखाय मोजां। मानो होनना बुंङोबा दिनै आथिखालाव दिनै गोबां मानसिफोरा दिनै बेफोरबायदिनो गोबां रोखो गोबां हासार होनाय माने मुवाफोरखौ जानानै दिनै जों गोबां बेबायदिनो निउस बा ससियेल मिडियाफोराव दिनै जों खोनानो मोनो गोबां मान सिफोरा बिभिन्न धरननि बेमार जानाय नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंगौ नोंगौ।
औ आरो दिनै जों बे गोबां बेबायदिनो हासार होनायनि मुवा बेसादखौ जाबा दिनै जोंहा उदैयाव उदैनि थाखायबो गाज्रि दिनै जोंहा उदैयाबो गोबां बेबायदिनो खस्थ' मोननो हागोन नङा होमबा नों थां दिनै जोंनि लिभारफोरा खस्थ' मोननो हागौ दिनै जों मानसिफोरनि जि किडनि बेफोराव गोबां खस्थ' मोननो हागोन नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो आंबो सानो जे दिनै जोंनि देहाखौ जोथोन लाखिनाया जोंनि थाखाय गोबां गोनांथि नङा होमबा दिनै जोंहा देहा गैयाबा दिनै जों मावनो दांनो हानाय नङा आरो जुदि जों मावनो दांनो हानाय नङाबा जोङो गावनि जानायनि थाखायबो जोङो दिहुननो हानाय नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो आं सानो आथिखालाव दिनै जोङो बयबो दिनै जों सुबुंफोरा गाव गाव गाव गावनि न'खरावनो जि हायो गाव गावनि जानायफोरखौ माने एसे आबाद खालामनो से सेसथा खालामनांगौ गावनो गाव आरो बेजों लोगोसे दिनै आथिखालनि सुबुंफोरा माने गुबुनै गावनि ओ देहाखौ जोथोन लानो थाखाय आं सानो जे जोङो दिनै जों खारनांगौ बारनांगौ दिनै जों गेलेनांगौ जाहाथे जों अरायसम फिट थानो हायो आरो जों फिट थाब्लासो दिनै जोंनि जोङो गाव गावनि जि खामानि बेफोरखौ जों मोजाङै मावनो हागोन आंबो सानो आरो नोंथां दा नोंथां जोंहाथ' समाथ' बारलांबाय जोङो दिनैनि जोंनि बे जि देहाखौ जोथोन लानायनि सायाव जि रायलायनाय बेखौ ओ जोङो एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ औ थारैनो नोंथां थारैनो जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम
औ दे नोंथां